खोनादोंना नोंथाङा हेलौ औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथाङा एसे सम दंब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै बैसागु फोरबो ओ बेखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना नोंथां?
औ नंगौ हागोन नोंथां बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' बर'फोरनि
औ
मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेबादिनो जोंहा जोङो गासैबो फोरबोखौनो आबादजों सोमोन्दो लाखिनानैहाय ओ फालिनाय जायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंहा बैसागुखौ मोननै बाहागोआव फालियो ओ मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु जोङो मोसौ बैसागु होननाय लोगो लोगो जोङो गोदो गोदाय मोसौजोंनो जोङो जेरैहाय आबाद मावनानैहाय जोङो न'खर खुंबोदों बा जिउ राहा लाबोदों बेफोरबादिनो जोङो मोसौ गिबियावनो जोङो बिसोरनि थाखाय फालि फालिग्रोनाय जायो आरोना नोंथां बेबादिनो जोङो ओ बैसागुखौ स्नि सानसिमहालागै फालिनाय जायो गोदोथ' जोङो ओ दान मोनसे बेफोरबायदि फालियोमोन ना खोनायोमोन आरो बेबायदि बिदिनो जोङो मोसौ बैसागुखौ जोङो सैथो दाननि जोबथा खालारनिफ्राय फालिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
जेरैहाय जोङो मोसौखौ सैथो दाननि जोबथा सानखालि थुखैनाय जायो आरो बिसोरखौ थुखैनो थाखाय जोङो सानसे सिगांनो लाव फान्थाव थाराय दिगलि लावथि उम आरो बेफोरखौ बुथुमनानै लानाय जायो आरो हालदै बे फोरखौ बेनिफ्राय बुथुमखांनायनि उनावहाय जोङो बेसोरखौ बेखौ फिसा फिसा हानानैहाय बेफोरबायदिनो माला सुनानैहाय ओ लानाय जायो आरो जोङो मोसौखौ थु- खैनो थाखाय फुख्रि बा दैमा बेफोराव लां नाय जायो आरो बेफोराव लांनोसै लांनोसैयाव जोङो गलिनिफ्राय मोसौ खौ बे थारायजों बुयै बुयै लांनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
थुखैनो थाखाय आरो बेनि उनावहाय जोङो दुब्लि फोथाराव लांनानैहाय ओ हाखर बा दैमाफोराव लांनानैहाय बिसोरखौ बे लाव फान्थाव एसे आद्रा दोननाय हानायखौ जोंङो खुबै खुबै गोदोनि खुगा मेथाइ रोजाबै रोजाबैहाय थुखैनाय जायो आरो ना नोंथां जोंना गोदोनि खुगा मेथाइ दङ'नालाय मोसौ थुखैनायाव खननाय औ बेखौ जोंङो रोजाबनानैहाय थुखैनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय बिसोरखौ उदां फोथारावहाय बे गोजाम फागाखौ खुलिनानैहाय हगारनानै होनाय जायो आरो आरो औ बेनि उनावहाय जोङो मोनायाव बिसोरनो गोदान फागा गानहोनाय जायो आरो
औ नं-
बेफोरबादिनो जोंनि मोसौ बैसागु फालिनाया जोबनानैहाय थाङो आरो बेनि उनावहाय फैयो मानसि बैसागु जोङो मानसि सि बैसागु बैसाग दाननि से खालारनिफ्राय फालिनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
जेरैहाय जोंङो बे दिनखालि फुंङावनो दुगैस्रां लोबस्रां गोदान सि- जोम गाननानैहाय जोंङो देरसिनफोरखौ खुलुमो बेबायदि बिदिनो मान बावो बेफोरबायदि खालामो आरो जोंङो
औ नंगौ
जोंहा बेबायदिनो न'खर न'खर बैसागु मागिनो थांङो नालाय बैसागु बोथोरावहाय रंजा- जानो गामि गामि बेबादिनो जोंङो बर'फोरा ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बा गथ' गथाय बेफोरबायदिनो जयै ओंखारनानैहाय बैसागु मागिनो थांङो आरो खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना थरखा बेफोरखौ लानानैहाय थांङो नोंथां बेबादिनो जोंङो न'खर न'खर बैसागु मागिनो थांनायावहाय जोंनो बेबायदिनो फैसा बा माइरं बेफोरबायदिहाय हरो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नाथाय गोदोनि दिनावथ' ओ बेफोरबायदिनो जोंहा बर'नि माइब्रा रोसि बा माथानि बेफोरबायादिखौ बानायनानै दोननाय नुयोमोन आरो ना नोंथां आरो बेफोरखौ जोंङो बेफोरबायदिनो अमा बा बेफोरजों बेबायदिनो लोंङोमोन आरो
औ नंगौ नोंथां
बेबायदि होयोमोन
औ
नाथाय दानियाथ' एसे खमायलांनो हमबाय बेफोरबादिनो जोंङो बैसागु मागियोमोन आरो आरो बेफोराव जोंङो मोननाय माइरं बा फैसा बेफोरखौ जोंङो लावखार ओंखाम जायो आरो नोंथां जयैनो साखाथिनि दुब्लि फो- फोथार बा दैमा जेंफोराव जोंङो बेबायदिनो ज'यैनो जायो आरो आरो जोंहा बैसागुआव मोनसे नियम दं जोंहा गोखा गोखै जानाय लोंनाय बेखौ जोङो सेरजौ से था गोखा गोखै बुथुमनानैहाय जोंङो जायो आरो जाहाथे जोंनि देहायाव जानाय बेराम आजार बेफोर खारो बा जाया बेफोरनि थाखाय जोंङो बेखौ जायो आरो नोंथां आरो जेरै जोंहा बैसागुवावहाय थालिर फस्ला जों अमा बा दिंखिया बेफोरखौ जोङो जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरबादिनो जों बैसागुखौ रंजा बाजा जों खुंनायनि थाखाय बेफोरखौ जोङो रंजालि बैसागुबो होननानै बुङो आरो बेखौ
औ नंगौ नोंथां औ
औ बेबादिनो जोङो बैसागु फोरबोखौ खुङो आरो नोंथां जा-
औ नंगौ नोंथां औ
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागु फोरबो माबायदिहाय खुंनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जेरै नोंथांङा आवगायसो खोन्थानाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ बेबायदिनो फालिनाय जायो आरो नोंथां गिबियाव जोंङो मोसौ बैसागु फालिनाय जायो आरो बेखौ जोंङो सैथो दानि जोबथा खालाराव मोसौ थुखैनाय जायो आरो जेरै मोसौ थुखैनायनि जोङो सिगांनो जेरै दिगलि लिथि थाराइ गाज्लि पानिलाव फान्थाव ओ हालदै बेखौ जोङो नागिरखानानै लायो नोंथां बिनि उनाव आरो सैथो दाननि जोबथा खालार खालि जोङो जेब्ला मोखौ थुखैगोन अब्ला जोङो जेरै औवानि थेंवल जिरनानै ओ मोसौनो माला बानायो बिनि उनाव आरो ओ बे दिग्लि‌ लिथि दि आरो थाराय गाज्लिजों जोङो मोसौखौ बुज्राव बुज्राव लांनानै दैमायाव नङाबा जोङो फुख्रियाव थुखैनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो बे हा हा हानानै लानाय जेरै मैगंखौ जोङो सारनानै थुखैनाय जायो आरो आरो जोंना मोनसे खुगा मेथाइ मिथाइ दंना जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिलांबाय था बिमा गायदे बायदि बायदि दा जा होननानै जोङो मेथाइ खुगा मेथाइ खननाय मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो बिनि उनाव आरो मोसौनि औ फागा बोरायखौ जोङो बे जेनेबा जेनेबा फख्रियाव थुखैयोब्ला जों बे फुख्रियाव दिेग्लि लिथि थाराइ गाज्लि बिलाइजों थुखैनानै गारबोयो आरो नोंथां बिनि उनावहाय जोङो औ बिनि उनावहाय जोङो जेरै मोसौनो ओ जेरै साराय खिथुनि हांगारखौ थाव गुबै लगायनानै जोङो फोथा थुनाय जायो आरो नोंथां आरो बिनि उनाव जोङो आग्लायनाय जेरै दिग्लि लि- थाराइ गाज्लि बेखौ जोङो गलिनि उखुमाव थेबनानै दोनो आरो बाख्रिफोराव दोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव आरो जोङो ओ बिनि उनाव आरो मोसौनो जोङो मोनायावहाय गोदान फागा लागायना होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा बे खालिनो जेरै जोङो मोसौ थुखै खालिनो सेजौ से बिदिनो जोङो गोखा गोखै जायो आरो नोंथां बेखौ जेरै जोङो थालिर फस्ला फुंखा दिंखिया मान्दिया बिदिनो जोङो आ जेरै हाग हाग्रानि मैगं मैलाखौ नायिरनानै जेरै दाउ बेदर नङाबा सोरबाबा अमा बेदरजों जोङो जानाय जायो आरो नोंथां मानो जायो होनब्ला जोंना औ देहानि बेमार आजार हामोनायलाय गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ जोङो फोथायनानै गोखा गोखैखौ दासिमबो जायो आरो नोंथां बिनि उनावहाय जोंहा बा जेरै मानसिनि बैसागु जाबाय नालाय नोंथां बेयाव जेरै जोङो दख'ना गोदान ओ जेरै ओ दख'ना थावसि गोमो ओ जेरै जोंनि बर'नि दख'ना थावसि गाननानै जेरै देलायफब माफब जोङो ओ बैसागु मोसानो ओंखारलाङो आरो नोंथां बेयाव जोङो गिदिरनि ओमफ्राय उन्दैया मान लायो आरो गिदिरा उन्दैनो बोर होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां बिदि उनावहाय जोङो जेरै बर'नि दामजु खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बे थर'खा बेखौ लानानै जोङो न'खर न'खर बैसागु मागदिनो थाङो आरो नोंथां आरो जोङो ओ जायनिबा न'खराव बैसागु मागिनो थाङो बे न'खरनि सुबुङा जोंनो अननानै रां एसे माइरं एसे हरनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नों थां आरोे नों थाङा होननाय बायदि जोंनियाथ' मोनसे नेम हुदा दं नालाय जेरै लों ओ लोंज्लायनाय जेरै माइब्रानि जुमाइ माथानि जु माइ बेखौ ओ न'खराव मोसानो थाङो बैसागु नालाय नोंथां एसे लोंनाय जानायाथ' जाखायो औ बेनिखायनो बेखौ जोङो ओ लोंनाय जायो आरो अमा बेदर एवनायजों बेनि उनावहाय जोङो ओ जेरै बैसागुखौ जोङो बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज'यैनो लोगो नांनानै जोङो न'खर न'खर बैसागु मोसा मागियो आरो नोंथां बैसागु मोसायो बिनि उनाव सोरबाबा सोरबा ओ सोरबाफोर बा दानि जुगाव बोसोरै बुरै बोराय जेरै बुरैथार बोरायथारफोरा जेरै माइरं मागिनो फैयो आरो बैसागु बोथोराव बेनि उनावहाय जोंहा आरो ओ मोनसे दंबावो बिनि उनाव जेरै गोदोहायथ' बैसागुखौ थामजि सान फालियोमोन नालाय दाथ' स्नि सानल' फालिनाय जायो आरो नोंथां बेयावनो जेरै जोङो औ स्नि सानल' खालि जोङो स्नि सान जायोब्ला जेरै जोबथा बैसागुखालि लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां जेरै जोङो दैमायाव दैमा फाराव नङाब्ला जोङो फोथारफोरावनो लावखार ओंखाम ज'यैनो जालायो आरो नोंथां मोसानायनि जेरै रां मोननायजों जेरै माइरं एसे मोननायजोंनो जोङो जमायै आ लावखार ओंखाम जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बिनि उनावहाय जोंहा आरो जेरै बैसागु बिदायनिबो ओ जेरै प्रग्राम फालियो आरो गिदिर गिदिर जोङो फोरबो खुंनायखौबो नुनो मोनो जेरै फावखुंगुर फावखुंग्रि बेखौ लिंहरो जोङो बा बैसागुआव जोङो औ बिनि उनावहाय जोङो जेरै ओ मेथाइ खनगिरि बेखौबो जोङो बैसागु फोरबोआव लिंहरनाय खौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जोंना
औ औ
मोनसे बावखुंग्रि फोरबो बेयावबोथ' जोङो बैसागु फोरबोआव जोङो बेखौ खुंनाय जायो आरो बावखुंग्रि फोरबोखौ बेवहायबो जेरै मोसौ थुखैनाय समनिफ्राय लानानै जेरै स्नि सान बिसिम थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेवहायबो जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा बेखौ बर'नि दामजुफोरखौ लानानै बेवहाय जोङो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैयो आरो गोबां सुबुङानो गाखोहैनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला बेयावलायनो गावनि साननाय हनाय जाफुंनायखौ ओ जेरै ओ जोङो बियोब्ला मोनो होननायलाय गोदोनि सुबुंफोरा बेखौनो फोथायनानै दासिमबो गोबां सुबुङानो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेवहायबो जोंनि बर'निनो जेरै आइजोफोरा दोरोङारि ओंख्रि फालांगि खालामनायखौ जेरै नुयो आरो जेरै अनला दाउ ओ बिदिनो सबायजों साम' जेरै नारजि बेनि उनाव नाफाम बेफोरखौ गावनि आखाइजोंनो संनानै फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि बर'निनि सि जोम इन्दि सि इन्दि सिफोरखौ जोङो बेवहायनो जेरै फानफैनाय फालांगि खालामफैनायखौ नुनो मोनो जोंनि बर' आइजोफोरखौ आरो नोंथां गोबांखौनो जोङो बावखुंग्रि हाजोआव जेरै गोबां सुबुङानो बावखुंग्रि हाजोआव जोंनि बर'फोरानो थाङो आरो जोंनि बर'आनो गोबां जायो बेयाव
औ नंगौ
औ अ नोंथां होमबा दिनैनि जोंनि रायलायनाय समा एसेनोसै नामा नोंथां समाबो जाना फैबाय औ गोजोनथों नोंथांनिस
औ गोजोन्थों
औ